हेल' नोंथां
औ।
नोंथांआ?
औ खोनादों।
औ नोंथांखौ मोनसे ओ खोथा सावरायनो सानदोंमोन ओ नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ
अ नोंथांजों ओ सावरायनो लानाय खोथा बायदि बैसागोनि खोथा सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ सावरायजायो।
ओम ओ गिबियावनो जोङो गोदो गोदायहाय बैसागोखौ स्नि ओ सान एबा हारसायै जोङो ओ सेभेन ओ स्नि बैसागो होननानै मिथिनाय जायोमोन काट बिहु होनना मिथिनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ
जोङो गिबियाव जे ओ-मोसौ थुखैयो दमाइसिंखालि ओ मोसौ थुखैनायाव जोङो बेखौ लाव बै पानि लाव बायदि ओ दग्लि गुथि बायदि ओ-मुवाफोरजों जोङो थुखैनायनि उन उनावहाय बुनाय जायो बेनि उनावहाय हालदै ओ बा माला बा बेनि उनाव फागा जों बायदिखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ
बेबायदिनो बैखालि जोङो ओ बर' हिसाबै बा बैसागो ओ-फालिनाय हिसाबै जोङो गोबां रोखोमनि ओ फिथाइ सामथाइ बा मैगं जानायखौ जों नुनो मोनो जोङो मैगंखौ गोदो गोदायहाय सेजौथा बिद सेजौथा बिदखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनदोंमोन बा खोनानो मोनदोंमोन। जायखौ जोङो होननानै बुंङो खुंखा। बार। खान्थाल फिथाइ थाइजौ फिथाइ। ओ-दिंखिया सिबुद बायदि ओ फिथाइफोरखौहाय जोङो बा मैगंफोरखौहाय जोङो जानायखौ नुनो मोनदोंमोन नङा होमबा नोंथां?
औ।
नाथाय दिनैनि समाव जोङो बांद्राय बेबायदि बाहायनायखौ नुनो मोनलिया नाथाय जायो जानायाबो नाथाय बेबायदि बांद्राय नङा जायो दिनै सयथा सातथा बिदल' नाथाय गोदोनि रखम जौसेथा लाय नानै जोंनि दानि समाजाव जानायखौ जों नुनो मोनलिया बेनि उनावहाय जोंना से थारिख फैबाय से थारिखहाय जोंना मा खालामो ओ फुङावनो सिखारो सिखारनायनि उनावहाय गिदिर खौ जोङो खुलुमो मान होयो नङा होमबा नोंथां? उन्दैफोरा। बेनि उनावहाय जोङो नेक्स्ट दिना ओ जेब्ला नै थारिख फैगोन अब्ला जोङो गाजा गोमजायै ओ रंजानो ओंखारनोसैलाय बेबायदिनो ओंखारदों गोबाङानो जोंनि बर' हारि हिसाबै जोङो खाम जथा सेरजा सिफुं बायदिखौ लानानै हौवासा हिनजावसा बोराय बुरै गासैबो ज' ज' ओंखारदों सोरनिबा न'आव गोम गोम मोसानानै बेनिफ्राय फैसा बा माइरं मागिनानै लाबोदों बा लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो गोदोनिफ्राय ओ सोलिबोबाय फ्राय थादों ओ सोलिबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
मागि मागि जोङो स्नि सान मागिखांनायनि उनावहाय जोङो ज जानानै जोङो खाना जायखौ जों पार्टि जानाय होनो नङा होमा नोंथां जों पार्टि जायो। बेनि उनावहाय जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोबाय दं फांसन जों बैसागोफ्रावहाय फांसन खालामो दा फ्रि बैसागु बैसागो हेपि बिहु बेफोरबायदि गोबाङानो फांसन खालामो नाथाय जोंनि बर'हारि हिसाबै ओ बेखौ जोङो बांद्राय फांसन फालिनायखौ जों नुनो मोनामोन मानो होनोब्ला गोबां हारसा बा गुबुन हारिफोर फ्रासो बेखौ फालियो खौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दिनैनि बे समाव जोङो बर हारिखौबो फालिनाय नुसै नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बर' हारिखौबो फालिनाय नुबोगासिनो दं आरो नुलांबाय थागोनखौ आङो आसा खालामो मानो होनोब्ला जोङो बैसागु फोरखौ फालियोब्ला जोंनि जोंनि गोरोबलायनाया ओ थालांबाय थायो बेखौ आङो सानो आरो गोदोनिफ्रायनो जोंनि ओ एक थारिख बा दुइ थारिखनिफ्राय मोसानाया दङ थिग बे बेबायदिनो जोंनि बर' हारियाल नङा गुबुन गुबुन हारियाबो गुबुन गुबुन हिसाबै रंजायो गावसोरनि नेमखौ लाखिनानै नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदि बिदिनो जोंनि बर' हारियाबो खाब लथा सेरजा सिफुं दामनानै हानजाफोरा गामसा आरनाइ गस्ला बायदिखौ गाननानै जों ओंखारो हिनजाव माहारियाबो दखना जायखौ जोङो लांगा दखना बा अग्रं दखना होननानै बुङो बेखौ गाननानै जोङो बर' हारि हिसाबै जोङो न न' मागिहोयो नङा होमबा नोंथां? इफोर बादिनो जोङो एक थारिखै बवहाय बुंलांनाय रखमनि जोङो गिदिरखौ मान होयो । मान होनाय समावहाय जोङो ओ हौवासाफोरनो गामसा आरनाय होनायखौ जों नुनो मोनो आरो हिनजाव मा हारिनो जोङो दख'ना बायदिखौ जोङो होनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथांनि बुंनाया गासिबबो सैथो। जों दमाहि खालि नुनो मोनो बर'फोरा माने मोसौखौ थुखैयो। आरो फुजा होयो आरो बायदि रोखोमनि मोसौ खौ जों गाबबो गानाय जायो। आरो फुजा होयो मोसौनि। लाव फान्थाव बिदिनो हालदै बायदिसिना माला सुनानै गानहोयो। मोसौनो आरो लोगोसेनो गाब गानायखौबो नुनो मोनो । बिदिनो जोङो ओ दंग' बेफोरदि दैमा दैसाफोराव जों थुखैहैनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो बिदिनो माने गाजा गोमजायै फुजा होनानै जों बे दमाहिखौ बारहोहरो। बिनि उनाव जों एक थारिख फैयो नोंथां बुंनाय बायदिनो माने गेदेरखौ मान होयो नोंगौ आरो उन्दैफोरखौबो अनसायो। बिदिनो जों खुलुमहैयो बिबै बिबौ जानायफोरनो मान होयो । बिदिनो बिमा बिफाफोरखौबो खुलुमो बोसोन लायो माने जोंनि खुलुमनाय होनब्ला मेना बेखालिनो बांसिन बिमा बिफाफोरखौ खुलुमनाय नुनो मोनो आरो हाबा जागोदान हौवा हिनजावफोरखौबो जोङो जोंनि बर' हारियाव माने बोसोरथाम गिदिंनानै बोराय बुरै जाथि खुरमाखौ खुलुमहैनाय नुनो मोनो। आलासिफोर जानो थांनो खुलुमहैनायखौ नुनो मोनो ।बे एक थारिक खालि बिनि उनाव जोंहा फैयो नोंथां बुंनाय बायदिनो दुइ थिन बिदिनो जोङो सय थारिकहालागे मोसायो। गामजा गाजा गोमजायै आरो सात बिहु खालि जोङो बायदिसिना मैगं थाइगं बुथुमनानै सात था मेगं माने खमैबो सातथा जानांगौ सातथानि बारो मेगङा। खिन्थु नामाव सातथा जायो सातथा बिदिनो सातथा मैगङा माना मुनि जायो दिंखिया गोफफा दिंखिया नायदाव आरो फाथो थाराय बिलाइ बिदिनो बायदि रोखोमनि सातथा मैगं बु थुमनानै जों जानायखौ नुनो मोनो बिखालि आरो मानसिफोरा बुंनाय बादिब्ला बे साथथा मैगंखौ माने सात बिहुखालि जाब्लाथाय बेमार हाजार गैयि जायो बा जेबो सानाय सुनाय ग्रुब ख्रुब मोननाय बेफोरबो गैया जायो बिदि माने जोंनि बर' हारियाव फोथायनाय मोनसे दं आरो ।आरो जोङो बे बैसा गुखौ माने हिन्दु धोरोमा फालियो माने हिन्दु होनोब्ला जों बाङालिफोराबो गोलैयो खायसे खायसे आदिबासिफोराबो हिन्दुआव दं बा हारसाफोराथ' हिन्दुआनो गोजा होनजायो आरो जोंनि बर'फोर बिदिनो हिन्दु हारिफोरा माने फालिनायखौ नुनो मोनो आरो बैसागोखौ आरो मानसिफोरा माने बैसागो होनब्लानो माने लोमजाना थानाय मानसि बा बोराय बुरै आबै आबौमोनाबो माने गोसोआव मोनसे रंजानाय बा मोनसे फुरथि बिदि फैयो आरो ।आरो जों मोसानो गोसो जायो रंजानो गोसो जायो बिदिनो जों रंजायो। आं बेखिनिखौनो बुंनो सानो माने बे आंनि नुनायाव आरो बेखिनिखौ आं नुनो मोनो आरो हमदांना मोनो।
ओं नोंथां नोंथाङा फोरमायनाय गासैबो खोथाफोरा सैथोजोब। ओ आं फंसे खोथाखौसो बुंनो सानबावदोंमोन आ जोंना गोदोनिफ्रायनो बर' हारि हिसाबै नोङा होमबा नोंथां जोंना गो थैसे जायबा थैना थाखांनाय सुबुं बिथांमोननोहाय जोङो जौ बावो नङा होम बा नोंथां जौ जौखौ जोङो खोलाहा जानानै जोङो बावो। आरो बेखौ जोङो बावनायनि सिगाङाव जायावबा साथि होगोन बेखौ जोङो आखसियासो लिरनांगौ जायो नोङा होमबा बिथाङा गोथै जाना थांखांनायनि उनाव बिनि मुंख्लंनि सान आं मुंख्लं मुंख्लं हिसाबै बिथांखौ फालिनायलाय बा बिथांनो जौ बावनायलाय जोङो आगसि खौ फालिनो गोनां जायो बिथांनो जों जौल नङा बिथांनो जोङो गाननाय जोमनाय बा फिथा बायदिसिना जोङो बावउनायखौ गोदोनिफ्राय नुबोदों जोङो बर हारि हिसाबै बेनि उनावहाय जोङो बर हारि हिसाबै नुबोदों से थारिख जायखौ जोङो मान होखां मान होखांनायनि उनाव जों आबै आबौ बा गामिनि बैसोगोराफोरखौहाय जोङो जखाय संना दोननाय बै जौ जहायफोरखौहाय ज ज लोंनाय ज ज लोंनानै रंजानाय बायदिखौ जोङो नुबोदों नङा होमबा नोंथां
औ
थिग बेबायदिनो बेखौ जोङो गोथैसे बावनाय होननानै बुङो जायनि जाहोनाव बिसो बिसोरनो बावउखांनायनि उनावहाय जोङो आबै आजौमोना जों बेखौ बैसो गोराफोरा लोङो नङा होनबा नोंथां
औ
बेखौ जोङो खोला हा बावनाय जायो उम उम नोंथांजों ओ रा जिखिनि रायलायनो सम थिना होनाय जों मोनदोंमोन बे समा थारैनो जोबफैबायमोन दा नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। इयुनाव नोंथांजों रायलायफिननो मोनगोन होननानै आं मिजिंथि
औ नोंथांनिसिमबो। गोजोन्थों।